हेलौ
औ
औ मा खालामदों?
अ नै आं दासो दुब्लियाव ना हमनानै फैदों।
ए ना गुरदोंमोन नामा?
औ ना गुरदोंमोन दा दैज्लां बोथोर ना दै जासोदो दुब्लिबारियाव हालेवना होनानै गोबां ना ओंखार सोदो बेखौनो हमनो थांदोंमोन।
ए नोंबो ना गुरनो रोंगो ओमबा?
औ एसे एनै रोंगो। गामिनि सिख्ला नालाय।
औ रोंना साबोसे थांदोंमोन ना गुरनो लाय?
जोङो गामिनि सिख्लाफोर जि जोनसो थांदोंमोन।
एह
औ मोनदों गोबां मोनदों।
ए बुरजाथार नामा?
औ बुरजाथार मोनदों।
मा मा ना मोनसोदों?
खबाइसे जाहां जाहां आ नो मोनदो दे। इदिनो माने दुब्लियावथ' बिदिनो औ औ माने दुब्लियावथ' दा इदिनो ना नास्राय गोरि, फिथिख्रि अ खांख्राइबो मोनदों।
ए मोजां मोजां नाखौनो मोन्दों होमबा न'?
औ औ औ
बेललाव दंना गैया बेललाव?
बेलावआथ' एसे एनै दं बेलावआबो।
नोङो नों गिया नामा?
बेलावखौथ' गियो गिनायालाय बां द्रायबो गिया माने दुब्लियावनो ओंखार ओंखारबाय थाखायो नालाय जोंनाथ' आरो गामिनि जिउ खांनाय नालाय दुब्लियावनो माइ गायनो थांनांगो जायो। खोथिया फुनो थांनो गोनां जायोना। बेखायनो बांद्राय गिनाया खारलांबाय।
औ गिनाय गैला आरो न'। दा ओमबा नाखो मा सायबाय थादों नामा?
औ नाखौ सायनो नागिरदों आं। दा सानजौफुनि संनो थाखाय सायबाय दं। थ' दा नायाथ' गोबां नालाय औ दा आङो माने सानजौफुनि जानायखिनि खौ सायनानै संनोसै ओमफ्राय आद्रा थानाय खौ आइखौ सायनो होनोसै। ओ माने बेख खौ जोंहा फोरान दोननांगोन ना। नालाय नङाबाथ' नाया गाज्रि जालांजोबोना सा माने नाखो खौ सायालासिनो दोनबा। बेखायनो बेखौ मोजां नानि औ औ। माने नानि खिफोरखौ मोजाङै गारना दोननो गोनां जायो आरो। ओमफाय बेखौ बिगुरफोरबो थायो नालाय बिगुर गोनां नाबो थायो नालाय। बिगुरफोरखौ बासिना दोननो गोनां जायो आरो।
ओम ना गोरान खौ मादो जागोन दा?
बुजियाखै।
नाखौ मा माजों जागोन दे माजों जागोन?
अ नाखौ मैथाजों जानोसै दा सानजौफुनिखो।
ए गोथाव जायो न' मैथाजो
औ औ दा बे ओमफाय आद्रा थानायखौ ओ खावसेखौ फोरानना दोननोसै आरो खावसेखौ नाफाम बानायनोसै।
ए नाफामबो बानायो।
औ बानायो।
ए गोथावथार होमबा न' गोथाव जायो नाफामा।
औ औ औ गोथाव जायोथ'
नाफामखौ माबायदि मोन बानायो मोनथिगौ ना?
अ आंथ' बांद्राय औ बां बांद्राय मोजां मिथिया आं जिखिनि मिथियो बेखौ खोन्थानो हागोन आरो।
औ खोन्थालाय।
अह नाखौ फास्टआवनो फोराननानै। फोराननानै दोनथ'नाय जायो आर खिफोरखौ मोजां गारनानै बिगुरफोरखौ गारनानै सान्दांगायाव सान्दुङाव फोरानना दोननाय जायो। खोनादोंना अह बेनिफ्राय अ बिनिफ्राय बिदिनो माबायो ओ नाखौ माने बेयाव नायाव माने थास'नि बिसंखौ होनानै नाया एसे रानबा
औ
औ माने थास'नि बिसंफोरखौ होनानै माने माबायाव उलारफोराव माने देनाय जायो आरो एसे देफ्राम देफ्राम खालामो आरो थास'खौ जों ना गोरानखौ जो ओ बेनि उनाव बेखौ ओ बिदिनो गोदोनि दिनावथ' औवानि हासुंफोराव सोना दोनोमोन माने गोदो प्लास्टिकनि बिदि माबाफोर मोनामोन नालाय दोनग्रा आइजें आयलाफोर गैयामोन ना गोद दोनि दिनाव अह दानि दिनाव आरो। प्लास्टिकनि बायदिसिना खासनि बुस्थु ओंखारबाय आरो दानि दिनाव